हेलै। हेल' नोंथां।
हेल'।
हेलै खोनादोंना नोंथां?
हेलै।
खोनादों ना नोंथां।
औ खोनादों। औ नोंथां।
हेलै।
नोंथांजों एसे सावरायनो हागोन ना?
खोनादोंना नोंथां औ नोंथां औ।
हेलौ औ खोनादों ना?
औ नोंथां।
औ खोनादों दे नोंथांजों एसे सावरायनो हागोन ना? जों दा आयदानि सायाव फैनोसै। दिनैनि आयदाया जाबाय बैसागु हेल'।
औ
औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों
बैसागुखौ जों। बैसागुखौ जों माबायदियै फालिनाय जायो बिनि सायाव इसे सावरायनोसै। बैसागु बुङोब्लाथ' जोङो।
औ नोंथां। हेल'।